औ औ
गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ औ
नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'यो ना?
औ दङ ओरैनो दं।
अ होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे।
अ होनबा आइदाया जोंना ओरैबायदि माने खुगा मेथाइ बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
जायो मोजां दे औ मोजां थागोन दे
बुंबाथ' जोंना गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने बेखौ बाहायबोबाय थाखादोंमोन ना?
औ खुगा मेथाइ औ बाहायदों।
औ खुगा मेथाइआवथ' माने अबेनिफ्राय फैनाय सोरजों लिरजानाय अबे समाव लिरजानाय बेनिथ' जेबो सिन थानाय जायाना?
औ जाया।
औ बिदिनो खुगा मेथाइफोरखौ जों गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने गोबां खामानियाव बाहायदोंमोन आरो बिदिनो हाबाफोराव खननाय मेथाइ आरो खामानि मावनायाव खननाय मेथाइ मैगं खानायाव खननाय मेथाइ बिदिनो गथ' बुरखायनाय मेथाइ बिदिनो गोबां गोबां
औ जेरै हाबा खुगा मेथाइया सुबुंफोरनि खुगा खुगा सोलिबो सोलिबोबाय थानाय बेबायदिनो सोलियै सोलियै दासिमबो जोंनि बर' समाजाव सोलिबोनाय सोलिबोगासिनो दं नङा होमबा?
औ नंगौ।
जेरै खुगा मेथाइ हाबाफ्राव जेरै खुगा मेथाइ खगा मेथाइ खनो बेफोरखौ खननानै हाबा हाबाफ्राव हिनजाव जेरै हिन्जाव गोदान बरायनायाव
औ औ।
आइजो आइजोफ्रा एबा बैरासिफ्रा खुगा मेथाइ रोजाबलाङो
बेफोरखौ खोनायोब्ला जोबोद जोबोद गोजोननाय नङा होमबा?
आरो जोंना माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंना खामानि मावनायफ्रावबो बिदिनो खुगा मेथाइखौ रोजाबोमोन ना? औ माने गावनि मेंनायखौ बावगार होनो बा गोजोननाय लानो थाखाय जोंना माने खुगा मेथाइखौ रोजाबोमोन आरो। औनाथाय औ दे बुं?
आरो बेफोरबायदि खामानि मावनाय समाव बेफोरबायाददि खुगा मेथाइ बायदि खनबास सो खामानिया एरो होननानै फोथायनाय दङमोन औ।
ओरनो नोंथाङा जे दहाय हाबानि बाथ्रा एसे रायखांदोंमोन बेवहाय हाबायाव जोंना सोर सोर? हौवा आखु गाहाय एबा आइजो आखु गाहाया सोर बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन आ?
हाबा बर बर'फोरनि हाबायाव आइजो आखु गाहाय होननानै बुङोबाथ' जों बैराथिखौ बुंनो हायो
औ।
हौवा आखु गाहाइ होननानै बुङोबा जों बारलांफाखौ बुंनो हायो। मानोना बे मोन बैराथि आरो बारलांफा गैयाबानो जोंनि गोदोग गोदो गोदाय बर' हाबाया हाबा बायदि खौनो मोना हाबा बायदिखौनो मोनामोन आरोना। बिसो थाबासो हाबायाव हाबायाव गोगोम जायोमोन ग्रोम रंजा बाजाया रंजा बाजा जायोमोन जेरैहाय
औ
गामि नि रायजो राजाफ्रा फैनानै बैराथिखौ बैराथ थिखौ नुयोब्ला गोजोननाय मोनोमोन बैराथिखौ बेबायदिनो गय राननाय समाव एदाव एदावनानै मेथाइ खनोमोन बेयावबो जोंना खुगाआ मेथाइया हाबना थायो हा हाबना थाबाय नङा होमबा
औ ओरनो नोंथाङा बिनि खुगा मेथाइखौ एसे बिदिन्थि होनो हागोन नामा मा बोरैमोन
औ हा औ हागोन जेरैहाय गोदोनि बोराय गोदोनि बोराइ बोराइया बैराथि बैरा थिफोरखौ गय राननायाव बोरै बुङोमोन ओइ बिराद थि ल'लिया नोंनि खिबु एल' एल' गय खावनाय औ जोंलाय जालिया बेफोरबायदि होननानै बैराथिखौ जंखायनाय जायोमोन आरो
औ औ ओ ओरनो बारलाम फानि खामानिया मा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ हागोन बारलाम्फाया गोदो गोदायथ' बारलाम्फाखौ जों साब्रै साब्रैखौनो हमनो हायोमोन ओ सानैया जाबाय बिबान बाननानै लांग्रा ओमफाय गुबुन सासेया खर'आव
खा खर'आव खादा खादा याव माइ माबाम थफ्ला औ माइथ' नोङा औ ओ माबाब बुस्थुफोरखौ लानानै खाद खर'वाव रुजुननानै औ गु आरो गुबुन सास सेया जाद जादों बै हिन्जाव गोदान लायनो थांनाय
औ
फोरनि सिगां सिगां मोसालांग्रा ओ अमा खर' गोरन गोदोनायाव गोदो अमा खर' गाननानै थाङोमोननो अमा खर' जेरै अमा कप अमा काप औ
औ
बेबायदिनो बियो मोसा मोसा थाङोमोन आरो
ओम
ओब जेरै मानसिफोरनि सिगां सिगां बार्डेड बार्डेड मोसानायनि थाखाय बेखौ बारलांफा बेबायदि होननानै बुंनाय खोनादों
औ
औ
अ माने हाबाया मा हाबा रावबो माने जोंना खुवा मेथाइफोरखौ बाहायोमोन आरो ना । बांसिनै गोदो गोदाय समाव औ माने गोदो गोदाय समावथ' माने जोंना बेफोरबायदि अदिय'जों दामनानै हाबा मे थाइफोरखौ बांसिन खुंनाय जायामोन ना गोदो बांसिन बेखायनो माने खुगा मेथाइफोरखौ बाहायोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' जोंना बांसिन अदिअ' । माने बांसिन बाहायनाय नुसै आरो माने बेफोरबायदि खुगा मेथाइफोरखौबो माने बाहायनाय नुनो मोनलियाना ।
औ आरो आरो दाथ' बारलांफाखौ बारा नुनो मोननाय जालिया बर'फोरनि हाबायाव
औ
ओ नाथाय बैराथिखौ नुयो बारलांफाखौ बारा नुनो मोननाय जाला आरो । दा
औ
एसे सोलायबोनो हमगासिनो नङा होमबा?
औ औ नंगौ माने आरो गोदो गोदाय समावथ' माने खुगा मेथाइफोरखौ माने गथ' बुरखायनाय समावबो बाहायोमोन ना । बिदिनो जेला गथ'आ गाबो बेफोरबायदि बोरै बुरखायगोन बोरै बुरखाया जोंना माने
मेथाइ रोजाबनानै सासे गथ'खौ माने बुरखायनांगौ जायोमोन आरो ना ।
औ जेनेबा बिमा फिफाया ब हाबा थांदोंबा खामानिफोर मावहैदोंबा नाफोर गुरदोंबा सासे बिब' एबा ब खालि बखालिया जेरै ओरैबायदि खनोमोन नङा होमबा । आव आगै आव आइया थांदों नाहा आफाया थांदों मैहा बेफोरबायदि खनोमोन । ना औ
माने गोदोनि खुगा मेथाइ फोरा माने मिलौखाब आरो गोमोथावमोनबो आरो ना ।
औ
नाथाय दानि माने आथिखाल मुगायावाथ' खुगा मेथाइखौ बाहायनायखौनो नुनो मोनलिया ।
औ
औ माने सासे गथ'आ गाबबाबो बेखौ बोरै बुरखायनांगौ बेखौबो जों माने बाहायनो रोंलिया बा खुगा मेथाइफोर माने बाहायनायखौनो नुनो मोनलि आरो ना ।
औ
आरो जोंना खामानि मावनायफ्राव खुगा मेथाइ रोजाबनायखौथ' नुनो मोनखालिया बेफोरखौबो
बांसिनानो दा गोदान बांसिनानो दा गोदान मुगानि अडिअ बायदि फोरजोंसो दामनानै रोजाब सेै
औ आरो गोदो गोदाय माने गोदो गोदायनि माने सिगां समनि सिख्लाफ्रा माने मैगं खानाय समाव माने खुगा मेथाइफोरखौ रोजाबो मोन ना औ । बिसोर माने गामिनि सिख्लाफोर अबेबा मैगं बिदिनो थास' बिथ'रिफोर माफोर बबेबा दिंखियाफोर अबेबा ज' ज' बिसोर माने लोगो नां ना खायोमोन बे समाव जोंना माने गोदो गोदायनि बा सिगां समनि सिख्लाफोरा माने खुगा मेथाइफोरखौ रोजाब रोजाब माने मैगं खानायखौ खोनायोन आरोना ।
औ गोदो गोदाय सिख्लाफ्रा गामिनि सिख्लाफ्रा बिदिनो ज' ज' लोगो लालायनानै मै मैगं खाहैयोमोन नङा होमबा मैगं खाहैयोमोन ना गुरहैयोमोन ना गुरनायावबो जोंहा बेबायदिनो मेथाइफोर खनो
माने ना गुरनाय समाव माने सिख्लाफ्रा बायजोफ्रा ज' ज' बिदिनो खौसेयै थायोमोन आरो ना सिगां समावहाय
औ जोबोद खौसेथि होननानै खौसेथि होननाय थायोमोन आरो बर' गामिफ्राव सिख्लाफोरा
ओम नुनायावबो समायना आरो खोनानायावबो समायना नुहुरखायोना नोंथां
औ औ
औ आथिखालनि मुगायावथ' बेफोरखौ नुनोनो मोनलिया
औ
बांसिन जोंना नाफोरखौ जायोबाबो बांसिन हाथाइनिफ्राय मोननाय बेफोरखौसो बांसिन जासै जोंना माने गुरना जानाय बेफोरखौनो खमायनाय नुबाय आरो जोंनि बर'नि न'खराव दा आथिखालनि मुगायाव बांसिन माने जेखायफोरखौ माने बाहायनायखौनो नुनो मोनलिया जेखाय खबायफोरखौ माने सिगां समाव जोंना हौवाफ्राबो माने ना हमनो थाखाय फल' खखा सेन बेफोरखौ माने बाहायोमोन नाथाय दा नाथाय दा आथिखाल मुगायावथ' बेफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनलियाना
औ
ओ
होमबा नोंथां जों खुगा मेथाइनि बागै गोबां सावरायबायना
औ सावरायबाय।
ओम होमबा जों इसेयावनो दोनथ'लायनोसै ना।
औ जागोन दे ।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ